द
औ मा खालामबाय दं।
ओ दायो नै ओरैनो दंङ जिरायनानै
जाखांबायना
जाखांथ'आखैनो
जाखांथ'वाखै
ओं हो जाथ'वाखैनो
जोंहा जाखांबायलै
ओमफ्राय माबा खौरांमोन
खौरांआ बेखौनो रायलायनोसै गामि गामि माबायदि सोलिना दं
औ औ जायो।
बोरै बोथोरफ्रा दा मानि
बोथोरा थ, सम सम अखा हादों दिनै अखाया एसे मोजाङैनो हालांबाय
नंगौना दा बेथ दैफ्रा जाबायना दैज्लां बोथोर
दैयाथ' जाबायानो ओ जोंनाथ' आरो गायनाय फुनाय दिना सोलि गासिनो नालाय
औ
दा माने सोरबा सोरबा गायखांबायानोसै आरो
अम बे दैफ्रा जायोब्ला थाब -थाब सोरबा- सोरबा गायनो हायो जोंनिथिं गामिया इसे अखा हाबाय थाबाबो दैया थायालै जोंनिथिंजाय एसे उन जायो माने। औ एसे बोरि जायगायाहाय बिनिफ्राय बिदिनो खोथियाफोर फोना दोनदों।
औ।
दा खोथिआ फोबावनांगौसो जोंना गायनायानो सुरुआनो जायाखै दैया दुब्लियाव गैयानो माने। इमान अखा हाबाय बोथोरफ्रासो बोरै जालांखो।
औ।
दैैआनो थाया माथो दुब्लियाव
जोंनाथ' आग्लायलायनायसो माने नैबे साननैसोआ दैबाना जानानै माने गायनोनो हायाखै आरो ओरैबायदि
उम। बे निउसफ्राव नुलाबाय थादों भिदिअफोर अबेबा- अबेबा दै जानानै जायगाफ्रानो हाजोफ्राव बिसि खालायनानै माबा जानानै जोंनिथिं आरो गामिफ्राव नै गैया।
औ।
माने बोरैबा जाबायलै बोथोरफ्रानो बबेथिंबा हायो बबेथिंबा हाया। फैलायथ'बारे खनसेनो जि जायगायाव दै जायो बे बाराद्राय जाहैयो। मा जाबावगोन?
गायखांजोब्बाय दिनै आमसुसुवानि -आमसुसुवा जायाबाथ' गायखां जोबसिगौमोन नो आरो।
अम बन्द' होयोना गामिफ्राव?
औ सानथामना मा जायो। सानथामसो बन्द' थायो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो। गामिफ्राव ओमफाय मा होनो रायजोफोरा ओंखारनानै बे गामिनि लामाफोरनि माबाखौ हाग्रा -बंग्रा बै माफोरखौ एसे साफा खालामलायदों आरो दिनै जोंनिया ज'नो। नोंसोरनि बिदि मा खालामा?
दिनैथ' आरो बिदिनो फुजाबो होयो नालाय बिनि नामै।
औ बे मोनसे बर' गामि -बर' गामि फोरनि नियम ना।
औ।
ओ
माने बे समावनो सुजुग लानानै माने हाग्रा- बंवग्राफ्राबो ग्रोम- ग्रोम जायो नालाय।
औ।
थ' माने आरो कारेन्ट फैबाय कारेन्ट फैनायाव सोरनाबा औवाया नांनानै दं नामा सोरनोबा दंफाङा नांनानै दं नामा बेफोरखौ नायै -नायै ज'नो माने दानस्रांनानै साफा खालामलायो आरो। जज ओंखारनानै गामियैनो।
मोनसे माबाया फैयो आरो इउनिटि ना रायजोफोरना ज' जायो मोनसे। हो-हो औ खौसेथि होखायो बेजोंनो सुखु -दुखु रायलाय
औ आरो गाबोननिफ्राय माने बयबो सान्दुं अखाखौ नेवसिनानै आबाद फोथाराव ओंखारसिगोनलाय आरो।
औ- औ -औ गावबागाव- गावबागाव नङा होमबा?
औ बे गामियाव रायजो जानाय
संख ना दाना दानाथ' नोङो मोसौजों हालेवलिया मानसिफ्रा दाना।
औ।
बेनोसै।
मोसौजों हालेवजाया गोदान मुगाबो जाबायना आरो मोसौजों हालेवनायनि बांद्राय समबो गैला होनजासै।
औ। समनिबो खोथा थाबाय
नोंस्रा नोंसिनिथिंबो बिदिनो
जोंनिथिंबो बिदिनो माने जोंनिथिंथ' दैया फैयोब्ला खनसेनो माने नोङो एकदमबारे हुर-मुर गायनो गोनां जायो आरो दैया जाबाथाय आरो नों बेखौ नेनाय गैलिया। एखबारे गायनांगौ ट्रेक्टर हालौनांगौ गायनांगौ माने हाजिराफोर खौ बारा मोननो थान जाबायना खनसेयावनो माने बिस जन थ्रिस जन फन्द्र जन मालाबा दसजन बिदि लानानै माने दुब्लिखौ फोजोबलायनो गोनां जायो आरो जोंनिथिंजाय।
औ।
मोननो थांलाना दाना
औ। नंगौथ' आरो आरो बे बोथोर मोनसेयाव बयबो बयहाबो गायनाय मुखुब जायोना
नंगौ नंगौ नंगौ ए नेजालाबो।
औ आरो बिसासबो गैला ओंखायनो अखा मोननाय स मावनो बयहाबो दुम दाम गायनाय फुनाय सम गैला आरो बोथोराव गाय बासो बुस्थुआबो मोजां जायो।
ओं बोथोराव गायनाया बोथोराव मोजां जायो बोथोर बारबाथ' आरो नों जालिया। दानाथ' सिगांनि बायदि माने मा मा माइ थायोमोननो माइसालि माइ माबा माबिनो दा बेफोरखौ मोननो थांला दा थ' नोङो गोदान गोदान माय फैदों मा फैदों बेखौ नों फुरा नों बोथोरजों लोगोसे थांफानो हायाब्ला‌ जाखायानो नुदोंना एबार थांनाय बोसोरखौथ' जोंनिथिं गायला बायदों बोथोर गदाय गायनायफ्रा जायाखै माने
औ।
बेबायदि खिन्थु माइफोरखौलाय नोङो बोथोरजों लोगोसे गावनि माबाखौ मोजां माबाखौ बाहायनानै टेकनिकखौ बाहायनानै हासारफोरनि मोजां माबा मोनसे खालामना होयोब्ला बिराद जायो जानायालाय मायफ्रा नुदोंना सोरबा सोरखौबा बिराद मोजां मोजां मावो आबादफोरखौ।
औ।
नोंसिनिथिं बामलु गायना गायाब्रा?
हा हा?
बानलुखौ गायगोना गैया नोंसिनि गामिथिं?
बानलुआथ' जोंना माबा जाहैबायना हानि खोथा थाहैबाय हाया बिराद दलहाना जोंना।
नंगौना?
हा दलहानि थाखाय माने
एसे बोरि नालाय जायगाफोराव बानलुआ दाख्लै थारमाने बानलुफोरखौ एखदमबारे दानस्रां दुब्लिखौ लांदां खालामना दंजोबो आरो गाइयो बानलुखौबो गायसै। एसे गोरान खेथिबो मावदोंमोन आरो।
औ दा बे बानलु गायनाय जायगायावथ' गाइयो खोमा माइखौ?
औ बेयावनो गायगोन आरो माइखौ दा बेखौनो एकदमबारि दुब्लि खौ मोजां फोसाबनानै हालेवनानै गायनो ना गायनो नागिरदों आरो दा
औ मोजांबो जायो खोमदोंना
ओम बिदिनो मोनसे मोजां थेग बिग जों बाहायनानै गायनो रोङोब्ला बानलुआव मोनो फैसा बिदिनो जायो माने मार्केट दंना
औ
मार्कटआव थाङो देग्लाय एसे मार्केटनि माबाया बेलुआडाउन खम जादों मान गायग्रा फ्रा मालफ्रा बुरजा ओंखारदों माने प्रडाक्टआ बुरजा ओंखारदों जे ओमफ्राय आरो माथो होनबावनो बेफारफोर फ्राथिबो माखासे थाबाय बेफारफोर मावग्राफ्राबो माबायदि माबायदि खालामखो साफाय लांग्राफ्रा दामा खिन्थु माबानियाव एसे खम फैदों आरो आबादारिफोरनाव
औ बेयाव बिराद गायग्रा जाबायना ओरैजाय
गायो माने ओ माने सासे मानसियानो जों मिथिनो आरो बे गामि खाथियावनो दङ हारसिंनो माने आबादजोंबो मानसि जादों होननानै जों बुंनांगोन आरो टेकनिकखौ बाहाय ज बाहायनो रोंदों माने मावनो हादों आरो बेयो आ दिनो बै एक्स' बिगा गाहाम गायोना बिजोंनो सोलिदों आरो
औ ओरैनोथ' लसथ' जाया दां
लस दा नोङो रोङोब्ला जाया मोनसे आबाद मावनायाबो मोनसे टेकनिकसो नालाय माने बेवहाय मा माखासे ओ माबाखौ गोनोखोआरि माबाखौ लानानै एसे माबाखौ फरमुलाफोरखौ बाहायनानै नायनानै मावनो रोङोब्ला लसथ' जाया
अ अ
एसे अंखफोरबो रोंनांगौ आरो
आरो लस जाया माबाथ' लस जाबाथ' गायनाय नङा ना रावबो
औ माने ओ जि नांगौखिनि ओ जेनेबा होमनाला नों ओ पार हेक्टर माने बिगा हिसाबाव नोङो जुदि ओ माबा मोनसे हिसाब लानानै जे हासारफोरनि माबाखौनो होनांगौब्ला माने बाहायनानै मोजां ज अखा होनानै बांद्राय हासार होबाबोथ' जाया नालाय
जाया औ
औ औ बेखौ होनानै जुदि आरो सम सम माने मेडिसिनफोरखौ स्प्रे खालामनो रोङोब्ला माने टाइमिं गुलिनानै खालामनो रोंबाय थायोब्ला मोनो बानलुआथ' फांसे बिफांयाव फास्स'खौ हमना लानो हायो।
औ
बेबायदि आरो मोनसे हिसाबजों थांनो रोंनांगोन खिन्थु रोङाबा माबायो आरो ना। रोङाबाथ' नोङो माने जेरावबो गोरोंनिनो खामानिसै नङा होमबा
औ मारै माब्रै बेसे गोजान गायो नङा होमबा मास समाव मुलि होनांगौ मानो समाव मानि बिबारनि
बिबारनि फिथाइनि बहुद थायो नालाय दा नों बेखौ होनांगौ बेसे बिघायाव बेसे एम एल होनांगौ ए बेफोरखौ जुदि रोङाबा बहा जागोन नङा होमबा बेबायदि आरो
आरो आजिखालि बेफोरखौ रोङाबाथ' नों आबाद मावनायनि माबानि
औ माने दाना गामिफ्रावबो एसे ओंखायनो गोरोंबो जानांगौ होनलाय ना। गोरोंबो जानांगौ। मावनायलजों जाला गोदोनि टेकनिक फुरना जों मावनानै थाबाय थायोब्ला माने आइ होआ आरो एसे दानि गोदान आदबफोरखौबो बाहायनो रोंनांसिगौ।
आरो हासार नाङा होनानैथ' जाखाथारला दानिया।
औ गोदोनि बायदिनो हाया हासार गैलिया। नांगौ।
लोगोसे जि गायो बेनो ग्रुम ग्रुम ग्रुम जायोमोन
फोना दोनबानो जा गारना दोनबानो जायोमोनबालाय।
जायोमोन औ।
बुहुद माने एम्फौफोर एम्फौफोर फैयो गोदान गोदान। एम्फौ मुलिफ्रानो उम बेमार सा बेमार फैयो दा बेफोराव माने अबे समाव मा बेमारनि थाखाय माबायदि मुलि बाहायनांगौ एकदमबारे रोंनांसिगौन आरो बेखौ।
औ औ
बेबायदि आरो
होमबा दोनसुलाय नामा सम जाबाय माथो।
आस्सा दे दे दे दे दे दे गोजोनथों नोंथां।
औ